औ खोनादों दे, ओं खोनादों दे आगै, खोनादों।
औ दिनै दिनै जोङो बिब्ला औवा रायदों बाहायनायनि सायाव बिनि बेजों माने ओ माबा न'आव जे बानायोना जोङो जेखाइ खबाइ सेन
ओ औ।
नायनि सायाव सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे औवा रायदोंजों मा मा बानायनो हायो बोरै बोरै बेखौ एसे बुंनानै होदो।
अ औवायाथ' माने जोबोर गोनां नालाय मानसिनि
औ।
औवा औ। बन बननोबो नांगौ औवाखौ। भु आरो औवा नङाब्लानो जाखाया। माने औवाखौ ओ सेन खबाइ सेन खबाइ बानायनायनिफ्राय लानानै मानसि थैनायनिफ्राय मानसि थैनायाव बाहायनायनि जाय लानानै मानसिनि जिआवनो नांजोबो माने। बेफोरखौ ओ ओ नांजोबगौ ओं। मानसि थैयोब्ला मानसि सासेखौ गारनो गारहैनो थाखाय मोननै गन बाहायो। आरो बिखौ हेबो औवाखौ हेबनानै बिदिनो बानायो आरो। बेखौ दोननो थाखाय। बिदिनो।
दा जोङो औवा फोरजों जेरै जोङो न'आव सानफ्रोमबो नांगौ जाबाय थानाय मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरै सान्द्रि संग्राय ना सान्द्रै संग्रायफोर बानाय हायो बेनो ओमफ्राय जोङो बां माबा माबि दोन नो आगजु जेरै जोङो बा खादाफोर दन माबा माबि दुलिफोरबो बानायनो हायोना जोंनो औ आरो बाख्रिफोरखौबो जोङो हेबनानै औवाजों हेबनानैनो बानायो माखा से न औवानि न' बानायनानै जों थायोना दाथ' औवानि न'खौनो गामियावथ' गामियावथ' जोङो औवानि न' बां औवाजों बानायनाय न' फोरानो बांसिन दानियासो एसे ओ फाक्काफोर जाबाय आगोलनि दिनावथ गोजाम समाव गोबां औवाजों न लुनानै थिफोरजोंनो न लुनानै थायोमोन
उम उम
आरो औवाजों औ औ दा औवाजों थ' जोंङो आरोबाव माखासे जि दानायफ्रावबो माखासे मुवा बेसाद बानायो आरो
औ औ बाहायो
औ दा औवा जों माखासे जानायनि अनगायैबो आबाद मावनायफोराव बाहायो दे आबाद मावनायनि सायाव ओरैनो मा मा बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे बुं
आबाद मावनायनि सायावथ मा होनगोन आंङो बेफोरखौ माने एसेबां मानि गोसोआवनो गैला आंङो माने मैखौल गोसो आव दों आरो जंगाल ज जंगालखौ बानायो बानायनायालाय औ दंफांनिबो बानायो बानाय बानायनाया ओम औवानिया साबसिन जायो आरो
अ
दांखुर अ दांखुर औ बेखौ बानायो बानायनाय माने मुंफोरखौनो माने मुंफोरखौ एसेबां मिथिजोबा माने औ
औ
औ दे औ औ हुकेन होनो हुकेन होनो औ सान्देंगा औ बावखा बेफोरखौनो नांगौ आरो
औ सानदांगाजोंथ जों गोबां खामानि खामानि मावनो हायो
औ सालिनो हायो औ बेसर सालिनो हायो माइ सालिनो हायो। बायदिसिना फोराना दोनायावबो बाहायो
औ दा ओरैनो ओ ना हमनायफोरावबोथ बाहायो दा सेनफोरखौ एसे बोरै बानायो। बेखौ एसे मिथियो नामा
अ सेन बानायनायखौथ जोंङो गोदो नुदोंमोन ओ ना दा दा नुनो थांला आरो नआवनो बानायोमोन नालाय ओ आफाया औ बेफाय आरो ओ मा होनो खब्रा बै ना हाबग्रा खब्राया बेखौ बानायो। माने उल्था उल्थि बे मो माबा गन गोलावखौनो सेफायनानै थुख्रा थुख्रा बानायलांङो आरो औ बेनि उनाव आरो औवा एसे रानाय नांगोन आरो जानाय नांगोन। गोरलै नंङा उम
बे औवाखौ जोंङो सैनानैसो लाग्रोयोना?
औ सैनानै लाग्रोयो। सैनानै लानानै आरो दु दुरुंनांगोन ओ एसे गोरा दुरुंनांगोन आरो बेखौ मेराइ मेराय माने एसे समान खालामनो थाखाय।
औ फाथोनि दिरुंबा जागोन ना जाया?
फाथोनि दिरुंखौथ' बाहायनाय नुवाखै। ओ ओ लाइलन लाइलननि दिरुंखौ बाहायनाय नु यो आरो औ लाइलननि औ बेखौ बां सिन माने मोजांसिन जायो आरो बियो।
औ दा सेनाव मा मा थायो ओरैनो
सेनावथ' बे ओ खुगा थागोन बेनिफ्राय ना हाबग्रा बे खब्रा थागोन बिनिफ्राय बि सोङो माबा गोलाव गोलाव बेगना बेखौ बानायनाय जागोन आरो।
औ औ सेनाव जेरै खिथु उदै थागोन ना?
औ थागोन लावजें जें जागोन बियो एसे उदैखिनियाव एसे गे गेदेर जागोन आरो लावजें जें जागोन आरो। ना हौ औ बे खुगा आरो खिथौनि बि माबाया एसे लावजें जागोन।
औ औ। दा जोङो बे सेनखो जाय औवाखौ जोङो सैनानै बानायो बै सैनाय औवाखौ जोंङो खाथि होननानै बुङो नामा।
हो औ औ औ औ सेनखा थि होनगोन।
सेन खाथिजिरनाय
औ।
गोदोनि समाव गोबां सुबुंफोरा ओरैनो थास्लाय स्लाय सेन खाथि जिरोमोन अखा बोथोरफोराव ना खामानि गैयाब्ला औ बेबायदिनो औ बानायो दा खबायफोरखौबो बेबायदिनो औ खबायफोरखौबो बेबायदि खाथि जिरनानै बानायोना खबायफोरखौबो दासिम।
औ बानायो।
ओरैनो दा खबाइफोरनि बेसेनफोरा बेसे? बेसेबां जेखाइफोरनि बेसेना बेसेबां नोंथाङा मिथियो नामा?
अ औ मिथिगो। दाथ' गामि गामिफ्राव ओ ब्रैजौ बाजौ बिदि सोलिगासिनो आरो खबाइनि बेसेनाथ' सेजौ बाजियावनो मोनो दाबो।
अ अ।
दाइनजिफो फोराव मोनोमोन आरो दा सेजौ बाजि जालांबाय।
आ सेजौ बाजि आ दा जोङो आरो औवाजों दारहाफोर बानायनो हायो जो जिरायग्रा मुरा ना मुरा होनगोन बेखौ मुरा रायदोंजों थेबोल जिरायग्रा सफाफोर बानाय
ग्रा सुफां बानायो ओं।
औ। नोंथाङा माब्लाबाफोर बेबायदि खामानि मावनायखौ ओ रायदोंनि खामानि मावनायफोरखौ नुदोंमोन नामा नोंनि
औ नुदों नुदों आङो। औ
बिदिब्ला जोङो आरो औ आरायदों जों मा मा बानायनो हायो
ए ओ माने ओ औवा रायदोंजों बिदिनो माने सावरायबोनाय बायदियै ओ दा औ रायदोंजों रायदोंजों माने गिसिबफोर बानायनो हायो। जारा बानायनो हायो आरो रायदोंजों रायदोंजों बे दाला सान्द्रै बिदिनो हनायाव बिनि माबाखौ हमग्राखौ माने खानो थाखायबो बाहायनाय जायोमोन आरो।
ओ औ
जिरायग्राफोरखौथ' जिरायनायफोरखौथ' बानायखायो बे केयार मुरा बेफोरखौ
औ औ जोङो आरो ओ बे संग्रायाव जे जोङो ओरैजाय हमग्रा संनायनि रुगुं रुगुंआव जोङो मोनसे औवाजों गोलाव ओ दुलुरलुर बेबायदि गल बानायोना
औ बानायो
बेखौ जोङो अ अ बेखौ खानो थाखायबो बाहायोमोन। आरो बेखौ जोङो माबा होनो नामा? खाव खानाय ना मा होनोमोन?
ओ थेवल खानाय नामा होनगोनथाय?
थेवोल खानाय औ थेवोल खानाय होनगोन ना? उम बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव बेबायदि जि दानाय लुनायाव बाहायनाय जायो औवाख खौ जोङो ओ खेवालि ओ - सेवालि गनसि ना औ ओमफ्रायथ' आरो माखासे ओब खुन्थाबो बानायनो हायो जोङो औवानि खुन्थाबो बानायनो हायो साल खुन्था होनगोन ना बेखौ साल खुन्था आगर एरनायाव हासिब गनसिफोर नांगौ जानायफोरखौ जोङो औवाजों बानायनानै हायो औ जि सोंनायावबोथ' जोङो जि सोंनायावबो जोङो गोबां औवानि मुवा बेसाद बाहायो।
बाहायो ओं।
औ नोंथाङा ओरैनो ओ बे रायजो जानाय न'खर सालायनायाव आरोबाव जोङो औवा रायदों बाहायनाय मा नुनो मोनबावो?
ओ ओं-ओंखाम संनायावबो बाहायनाय नुयो आरो। ओ खादौ जायखौ खादौ होनो औ। ओ ओंख्रि सानायाव ओ सागं बेफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो औ उम।
थ' जोंहा गोनां थार ना सङो ओ खादौफोरा जोङो ओंख्रि ओंख्रिखौ गेब ब्ले होनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो जोङो रायदोंफोरजों माखासे बेग फोरबो हेबोना आथिख खालावथ' आथिखालाव नङा गोदोनि दिनावनो फोर हेबनानै लायो।
आं औ दासिमबो हेबो ओं।
औ बेबायदिनो जोङो दर्जाफोरबो बानायो। मोन औवाजोंनो औ औवानि दरजा गोबां ओ गुबुन गुबुन महर होनानै दर्जाफोरखौ मोजाङै मोजां बानायनानै लाइमोन गावनो न'खरावनो गोदोनि समाव
औ बेफोर ओम बेफोर आखाइनि खामानिया जोबोद माने गोख्रोंमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' माने ओ दंफांजों बा ओ बानायनाय मिस्रिया बानायनाय बेफोरखौसो माने होसोै आरो।
औ दा बेफोर बानायनाय खामानि जोङो लाखिबाय थायोब्ला मोजां जोंनि हारिमुआ गोग्गोयै थागोन गोमालांनाय नङा ना इयुन समाव जोङो उन जोलैफोरनोबो सोलोंनो
औ माने दा ओ माने बेफोर खामानियावनो माने मुखुब जाना थागौमोन आरो। बेफोरखौ सोलोंबाय थायोबा। दा जों गासैबो माने बेफोरखौ नोजोर बोनानै ओ लाखिनांगोन आरो ओम खोन्थानांगोन बिसोरनो औ
दा बेबायदिनो ओ गोबां जोङो दानाय लुनाय बेबायदि बाहायनाय आइजें आयला बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बावथ' जोङो सानफ्रोमबोनि रायजो जाबाय थानायाव बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
बिदिब्ला जोङो दिनै राय्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना?
औ दे दोनथ' जागोन दे।
औ दे
दे होमबा द।